दे जाबाय ओं।
जबाथ' मोजाङानो।
दैमाफोराबो दा गुदुआवसो जाजोब न दं ओंखामाहाय सान्दुंजों।
गुदुं'आनो जाना दंखोमा। गरमथारोन आरो सानदा दुंलिजों।
मानसिफोरा जि मैयाबो जोंहा माइ गायनाय आव दैमाखौ जि थांखायो सान्दुं गोसाआव जिस गाज्रि नुखायो। थें थें सान्दुंआव थांनानै ओमफ्राय दिम' बायदि मोजां जायगा गैयाहाय।
उम
सफा आराम थान्दा थान्दा हा फनो आरो फिनो
उम
बेयावनो थांनांसिगोन मालाबा आराम सानथुयैनो सासेआबो थांनो होनदोंमोन ना।
उम होनदोंमोन।
बांद्राय गरम जाबा।
उम आं बा ओंखायनो माबानासो दोनदों।
मानि मानि नथिफिखेसन फैबाय थारो।
मा फैगोन होनदोंनों सेम्फु?
ओं मोनफैबाय दहायनो।
दा होमबा फिल्डआव थांनाय बाजैनो लांफेरनो हानांगोन।
औ
थांनायाव लांनो ना फैनायाव ला फानो?
फैनायाव खुलिगोन जों नोंसोरो?
थांनायावनो लांफाखानांगोन होमबा।
थांनायावनो हाबानांगोन।
थांनायाव सोंलांनो हागोन ओमफ्राय गैयाबाथाय
गैयाबाथाय ओं। नायलां फानो हागोन थांनायावनो। अम माबाया? सेम्फुआ पार्सेेलआ मामा? होफै खाबाय होफै खाबाय बेयो दहाय नआवनो होफैदों।
ए होमबा मा खोथो होनदों नों?
माबाखौसो होनदों आं हाबफेन नायलांनो होननायखौ।
अ अ बेखौ नायलांनांगोन दा थां थांनायाव नायलांनांगोन।
ओं
मोजां फसायनाय मोनबा लानोसै।
गावसोर माबायाव गाननानै होनायखौबो आङो साफायानो नुदों सार्टफोरखौ।
सान्दों आं सोरलि इयो?
हा।
बिजनेसा मोजाङानो सोलिबाय होनदों।
औ जारबो खालामसै दा।
ना एव अनलाइन अर्दार माबाखौ माबोरै खालामो इसोरो?
माबायाव होफैयो हैइ माबाबानो रोङो खोमा? पस्टअफिस
मा होनना लानो? दिलिबारिफोरा लाङो ना गाव-गावसोरनो दिलिभारि दिल गावसोर दिडिलिभार खालामो ना इसोर डिलिभारि बयफ्रा होयो?
बिसोरो फैयोब्रा अफिसाव।
अ।
ओमफ्राय इसोर हरनो होसिगोन।
बिजनेसआव हाबनो मोजां जाबाय।
हो?
बे बिजनिसखौ खालामना मोजांआनो जाबाय आं दायो।
उम मोजाङानो दा इसिना सोलिबायबो दंना बर्थमान।
ट्रेन्दिं ट्रेन्दिं बुस्थु लाब्लााथाय सोलिखायो।
उम। इसोर आरो गानग्रा मानसि ना।
उम मोनबोदों नालाय।
मोजाङानो इसिना सार आइदियाखौ बोरै मोननांगोन माने?
फैसा थानांगौै होनबाना गाव बिजनेसबो खालामनो हायो। फैसा गैयाबाथ' बिजसबो खालामनो हाया।
इदिनो इसिना दा इदिनो सोलिलांनो हासिगोनब्रा बिजनेसा। इसोर आरो गाननाय जोमनायखौथ' मानसिफोरा बयबो गानबाय थाखायोना।
जोंनिथिं हिन्जावसाफोरनि थाखाय बिजनेसानो बरिया।
बरिया आरो हौवासाफोरनिखौबो मोजां-मोजां लाबोबाथाय
कलेक्सन मोजां लाबोबानो मोजां जायो।
बोनिबोलाब्दोथ'।
खथबुनबो लाबदों।
आं भिडिअ' मोनसे नुदोंमोन हौवासा सासे माने हाफेन नामा बिलाइ ओननाय।
औ
मालाय भिडिअ' होनाय लोगोनो मानसिफोरा स्क्रिनसट खालामनानै लांजोबो।
उम मोजांखौनो मोजां-मोजां नङिखौलाय खावसेहरनानै
उम। मोजाङानो बिसिना बिजनेसा बेरायनोबो मोनबाय थायो जायगा-जायगा जि-जोम लायनो थांनायाव।
उम।
मानिफाय-मानिफाय लाबोयोथाय?
माबानिफ्राय लाबोयोलै बिसोरो खम-खम माबानिफ्राय- माबानिफ्राय लागोन बिसोरो ओ डिमापुरनिफाय लायो। ओमफाय गवाटि बे माबानिफाय लाबोगोन बिसोरो। गवाटिनिफाय? सर'ज'नि ना मा अ नङा। मामोनलाय?
फेन्सि।
उम फेन्सिफोरनिफाय लाबोगोन इसोर। फेन्सियावबो मोजां मोजां बिराद मोजां मोजां गस्ला मोनोाथ'। भिदिअ फोराव नुनायाव, खम खमावनो, दा नों फेन्सिनिफाय इसोरो एकस' ताकानिखो दुइस'आव फानफैबाबोथ'। जायगायावनो नों गांसेयावनो एकस' मोनखाबाय। आरो गारि भाराया? गारि भाराया नों ट्रेनजो थांबाथ' इमान फैसा थाङा।
लाबना लानो रोंबा सिगां मादैया इदिनो मोजाङै माबाबा थाङा जागोमोन इना दालागै इनानो गिदिरसिन जाबावबायसोमोन।
माबायोमोन बिजनेस खालामोमोन?
उम जि सिलायनाया ओमफाय डिमापुरनिफाय गस्ला गस्लिबो लाबोसोयोमोन। ओमफाय गस्ला गसलि लाबाथाय गावसिनि मानसिफोरा जोमजोम फैखाजोबोमोन मालाय लांनो
जायोमोन गावनो माबाना लाबाय आरो आरो इनि दखानावनो बेराद मानसिफोर फैयोमोन?
नै‌ नै नै नैयाव थानाय समाव?
उम
जिफोरखोबो सोलायनो होफैबाय थायोमोन गावा बिराद बायो खिन्थु। बारा मा जानाय निजिनि माबा बादि जाथारा
उम
दा निजि माबा मोनसे मावना थाबा
एसेबाबो फ्रि जायो।
जायो आरो गोसोबायदि लानोबो मोनो उम। थांनोबो मोनबाय गोसोबायदि जेराव मेराव।
उम
दा आरो नों बेलेगनि पारमिसन मोनागौ मानि थांनो मोनला।
उम
बिदिनो मोनसे मोनसे जायो आरो। दैयानो लोंनो जालायबायहाय। उम सानद्रि जागासिनो दंबा? थोरसि खुरैबो सुनांगौ आंहा। जि बाखायो गरमाव खामानि मावनोनो।
उम
गरमजों माजों ओरैनोथ' न'आव थाबाय थानो लुगैयो आं। जादो आरो खिनो ओंखार हाय नोंसोरो। दै लुना होलाय बालथिङा माबायाव बालथिंआव। दै सोना होलाय। थाल फिथायखो जागासि नालाय।
सानैजों
उम जागासिनो मन्दिराव हाबहैगासिनो।
जाबाथाय माबा खायो इयो।
थिखांना हैैथां यैयाव सोना हो बालथिङाव। अब' थिखांनो हानो इलाय। दै बुरजाथारनांगौ इनो एसे एनै दैजों जाथारा। हारसिं नो माबा जोबना लायो इसोरो।
हादसिं उमङो सोमना लानो हानायानो मोजां।
उम हारसिंनो दैल' माबाना होनांगो। सिङाव बा बिया जानायखाय लक मारिलायबायहाय दर' जाखौ।
ए
नोंङाबा खेवना हैनो हायो। एबार एकदम दजा बन्द' खालामलायथारदों लाजिनाया।